आरो नोंथां
अ हेलौ नोंथाङा दसे रायलायनो हागोन नोमा?
अ हागोन दे नोंथां।
उम ओज नोंथाङाथ' मिनथिखागौ ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों आरो गावसोरनि न'खरखौनो ओ आबादनि गेजेरजों सुंथाबोदों आरो रांखान्थिनि बेलायाव आबादखौनो बिसोरो गाहाय महरै लाबोदों।
औ नंगौ नोंथां औ।
जोंनि ओनसोलावहाय बर' फोरा ओ आबादखौ ओ बायदि रोखोमै मावबोदों गोदोनि समाव ओ बर'फोरा आबादखौ ओह नांगोलजों हालौनानै मोननांगाल आरो मोस सौजों हालौवनानै माइ गायनानै जाबोदों आ नाथाय आथिखालावहाय आथिखालावहाय ओ थेक्टर एबा माखासे बिगियानजों दिहुनजानाय ओ मेशिन बाहागफोरखौ बाहायदों। बेजों लोगोसे गोदोनि दिनाव बर'फोरा ओ माइ मारा होनो थाखाय ना ओ मोसौ हालुवाफोरखौ बाहायोमोन आरो दा आथिखालावहाय माइ मारा होनो थाखाय माखासे ओ बिगियानजों दिहुनजानाय गोबां ओ गिदिर गिदिर माखासे ओ जन्थ्रफोरखौ बाहायदों जायनि गेजेरजों माने दिहुनथाइनि बेलायाव बा आबाद मावनायनि बेलायाव गोरलैयै मोननो हानाय जादों। बेजों लोगोसे उम गोदोनि दिनाव ओ माइ मारा हानो थाखाय बर'फोरा सावरि जालायोमोन आरो बेनि न'खराव जाखां खांबा बिनि न'खराव जाहोयोमोन बेबायदिनो सावरि जालायनानै ज' ज' हालायनानै होयोमोन। ओमफाय नाथाय आथिखालाव ओ समारि थासारिखौ नायनानै माखासे बिगियानजों दि जानाय ओ माखासे ओ जुन ओ जुन्थिफोरखौ जुन्थिफोरनि गेजेरजों माइ हाना नायखौबो जों नुनो मोनसै ओ बेनि गेजेरावनो आरो बर'फ फोरा मोननो गोदोनि दिनाव मायज थावरि जानाय हाल जांख्रा बिदिनो नागोल जांख्रा बायदिसिना जायोमोन ना थाय आथिखालावहाय सम आरो थासारिखौ नायनानैहाय ओ माइ गायनो थाखायबो माखासे जुन्थिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा ओ माखासे मानो मैगं थाइगं आबाद मावनायखौबो मोननै रोखोमाव जेरै मेसेंनि आबाद मावनाय आरो दैज्लांनि आबाद मावनाय बे मेसेंनिया आबाद मावनायाव जेरै बायदि रोख खोमनि क'पि ओ बायदि रोखोमनि आलु बायदिसिना फोरखौ सामब्राम बायदिफोरखौ अलदर बायदिफोरखौ मावनायखौ गाज्रा गारिखौ मावनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेजे माबायाव ओ दैज्लां बोथोराव बर'फ्रा मैगं थाइगंनि आबाद महरै ओ माबा ओ मैथा मैथा बांगाल ओमफाय जोगोनार खुमब्रा बायदिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबादफोरखौ मावो नोंथाङा फोरमायनो हा गोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। ओ नोंथाङाथ' बुंखादों बिदिनो बर'फ्रा गोदो गोदाय रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो ओ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय आबादखौनो मावजे नो लादोंमोन।
बेफोर बायदिनो बिसोरो आबाद मावना नो गावनि जिउखौ खुंदोंमोन बिसोरो गाहायै ओ माइ आबादखौनो माने सिगां मावजेननो लादोंमोन बेफोरबायदिनो माइ आबाद मावनानैनो बिसोरो गावनि जिउखौ खुंनो लाजेनदोंमोन आरो। बेफोरबायदिनो बिसोर माइ आबादनि माइ आबादनि अनगायैबो माखासे मै गं थाइगं बायदिफोरखौ गावसोर जानो थाखाय माने आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरनि अनगायैबो ओ गावसोर जानो थाखाय आबाद मावनायनि अनगायैबो बिसोरो बेफार फालांगि माने फाननो थाखाय बेफारिफोरनो फाननो थाखाय बा
बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला ओ गाहायै माने जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौबो गोब बां मनेक जाया बेफोरबायदिनो गाहायै माने ओ गोरान गोरान आबादफोर जेरैहाय गोरान आबाद जेरैहाय ओ फान्थाव फान्थाव खबि मैथा फुलकबि फान्दा कपि बेफोरबायदि माने आबादखौ मावनो मोन खौ नुनो मोननाय जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैहाय माने खुमब्रा, लाव, जोगोनार, बेफोर आबादखौ माने मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो ओ जोंनि जायगायावहाय माने गाहायै माने माइ आबादखौ गोबां मावनाय जाया होनखादों आं नोंथांनि सिगाङाव‌। गाहाय माने बेफोरखौनो जेरै बान्दा कपि, फुलकबि, अलकबि ओ फान्थाव, जोगोनार, खुमब्रा, थासुमलि जेरै थासुमलि थासुमलिखौथ' नोंथाङा मिन्थिखागौ जानांगौ। माने बेफोर आबादखौहाय माने ओ जोंनि जायगायावहाय मावनाय जायो आरो गाहायै। माने माइ आबादखौ मावबाबो जोंनि जायगायाव गो बां खम मावनायखो माने गोबां खम मावनाय जायो बेफोरबायदिनो बेफोरनि अनगायैबो साफा ओ बेखौबो जोंनि जायगायाव माहाय माने मावनाय जायो आरो। बेनि गेजेरजोंबो माने गावसिनि जिउखौ बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै खुंनायखौ माने गावसिनि जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिनो ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि जायगायावहाय सिगां समावथ' मोसौजोंनो हालेवनानै माने आबादखौ मावनाय जादोंमोन नाथाय आथिखालाव जेरै गोदान मुगाया जा जों गोदान मुगाया फैनाय लोगो लोगो जेरै गोदान गोदान दिहुनजानाय जेरै ट्रेक्टरफोर बायदिफोरजों माने हालौनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो माने आथिखालाव मोसौनि ओ मोसौजों हालौनानै आबाद मावनायखौ गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय आरो।
औ औ।
गाहायै नोंथांनि जायगायाव मा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गाहायै जोंनि जायगायाव बांसिन आबाद मावनाया जाहैबाय जेरै फाथो। बेसर सिबिं दालि बेफोरबायदिनो ओ मथरफोर बांसिनै जों मावनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे माइ आबादखौबो माव मावा नङा मावो ओमफ्राय थेवबो एसे खम बिबांनि मावो बेजों लोगोसे बांसिनानो गोबां आबादारिफोरा जोंनि जायगायावहाय जेरै गिदिर गिदिर बागान बागान खालामनानै मावो जेरै फानलुनि बागान। होनबा ओ बिदिनो फाथोनि आबाद
औ।
बिदिनो बेसरफोरनि आबाद बेनि अनगायैबो ओ बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ माने जोगोनार खुमब्राफोरखौ माने गिदिर गिदिर बागान बा आबार खालामनानै मावो आरो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय
औ।
आबाद ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे ओ आगजुफोरखौ आथिखालाव माबोरै सोलिगासिनो दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो ओ आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलाव जेरै गोदोथ' नांगोल नांगोलजोंनो हालौवोमोन। नाथाय माने आथिखालाव नांगोलजों हालौनायखौ माने ओ नांगोलजों हालौनानै माने आबाद मावनायखौ गोबां खम नुनो मोननाय जासै आरो ना। बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला मोसौआबो आथिखालाव गैला नालाय। माने बेबायदिनो मोसौफोराबो गैला बेनि थाखाय जेरै नांगोल फोराबो माने नांगोलजों माने हालौनानै आबाद मावनायखौनो नुनो थांला आरो गाहाय मा ट्रेक्टर जोंसो माने हालौनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जेरै
आरो मारा होनायावबो जेरै सिगांथ' जेरै मोसौ जों मारा होसिगोन बिनि उनावहायसो ओ हु खेनजों ओजि माइखौ जाहाथे ओ मोजाङै गानाय एरनानै होनाय जायोमोन नालाय नाथाय आथिखालावथ' मोसो आनो गैला बिनि थाखायनो जेरै गोदान मुगानि मेसिनजोंनो जेरै मारा होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जासै आरो। बेफोरबायदिनो जेरै बुंनो थाङोबा जेरै आब आबाद मावनाय मै आगोलथ' सिगां समावथ' जेरै मैखौ बाहायोमोन आथिखालाव माने मैनि बाहायनायाबो खमसै मानोना मोसौआनो गैला नालाय बेनि थाखायनो माने ट्रेक्टरजोंनो गासिखौबो माने मै होनाय बायदिनो माने हालौखानायखौसो नुनो मोननाय जासै आरो। बेफोरबायदिनो हासिनिफोरखौलाय ओ जोंनि जायगायाव दासिबो मे बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव नोंथांनि जायगायाव माने आबाद मावनायाव आथिखालाव नोंसिनाव माने जेरै जोंनि गोदोनिफ्रायनो बाहाय बाहायबोनाय मा मा आगजुफोरखौ दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ खोन्थानो हागोन नोंथां आथिखालाव ओ। बाहायजानाय जों जोंनि ओ गोमालांनो हमबाय जेरै नांगोल नांगोला गोदो गोदाय बर'फोरा नांगोलजोंनो हालि माने मोसौ हालेनानै मोसौ हालुवाबो लानानै हालौव खिन्थु आथिखालावहाय ओ म माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै माखासे समजोंबो गोरोबफानानै ओ आथिखालनि आबादारिफोरा' बे आबादारिफोरा गामिनि बा ओनसोलनि जायगानि मानसिफोरा ओ ट्रेक्टरखौनो बाहायनो लानायखौ नुनो मोनसै मानो होनोबा ट्रेक्टरजों हालौवोबा दसे समनि गेजेरावनो गोबांओ आबाद फोथारखौ हालेवनो हानाय जायो आरो नांगोलजों जोङो गोबाव सम लायो बिनि थाखायनो ओ नांगोल खौ खमायनानखौ जों नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो हासिनि रयना बायदिफोरखौबो जोबोर खम बिबांनि बाहाय नायखौ नुनो मोनसो हासिनि जायगायाव माखासे माखासे आथिखालाव ओंखारनाय गोदान मुगानि ओंखारनाय माखासे ओ ओ धामा बा लहाफोरजों बानायनाय बायनो बा गानो रोङै माखासे ओ आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै बेफोरो बुस्थुफोरा माने बेफोर जिराद फोरा माने गोबाव सम जोरो लोगोसे गोबाव समबो थाङो बेनिखायनो बेफोरखौ आबादारिफोरा बाहायनायखौ नुनो मोनसै बेजों लोगोसे मैगं खादाफोरखौ आथिखालावबो औवाजों हेबनाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो मै ओमफ्राय मै ओमफ्राय बिदिनो बेदा बायदिफोरखौबो खम बिबांनि बाहायनाय खौ नुनो मोनसै मानो होनोबा ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायानो बांसिनै जायगा लाफैनायनि जाहोनाव बेफोरखौ माने बांसिनै नुनो मोनसै बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बिदिनो ओ लावथिफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै होनबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा??
औ दे नोंथां दे औ औ औ।